हो औ नोंथां
औ खोनादों खोनादों।
अ खोनादों ना नोथां उम अ अ खोनादों दे जों होनबा मा होनो टपिक खौ मा होनो बे मानसिया जिउ खुंनायाव बाहायनाय माखासे मुवा बेसाद बानायनाय बिफां लाइफांजों बानायनाय औवा जों बानायनाय माखासे मुवा बेसादखौ लानानै रायलायनोसै नामा?
रायज्लायनो हागोन नोंथां जोबोद मोजां टपिकआनो।
होमबा मानसि मा होनो बिफां लाइफांखौ लानानै रायल्लायगसै जेरै मानसिया बाहायनो बिफां लाइफां होनोब्लाथ बिफां बिफां लाइफां मानसिनि थाखाय जोबोद गोनां जेरै मा होनो बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय माखासे बन फोरा मानो संनाय खांनायनि बेलायाव गोबां हेफाजाब होयो जेरै गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय ओंखाम ओंख्रि संनायाव बन बननि थाखाय बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय माखासे माने दालायफोरखौ माने बन बाहाय बायनानै जों ओंखाम संनायाव बाहायनो हायो बेनि अनगायैबो जों बे
औ
माखासे न' लुनायाव बाहायनाय जेरै थखथा बाथाम फारला बिदिनो न' लुनियाव बायनाय माखासे मुवाफोरखौ जों बिफां लाइफांनिफ्रायनो बुथुमना लानो हायो ज जेरै खोरखि दर्जा बिदिनो गोबां मुवाखौ जों दंफां लाइ बिफांनिफ्रायनो मोननो हायो जाय जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होयो जेरै ना गुनायफ्राव बाहायनाय गदिनो दंफां लाइफां मोनो। दंफां लाइफां मोननाय माने खोरखिफोर दर्जाफोर बानायनाय बिनि अन गायैबो जों जिउ खुंनाय माहोनो आबाद मावनायावबो बाहायो माथ बिफां लाइफांनि मोनो बिफांनिफ्राय मोननाय माखासे नांगोलफोर नांगोल जुंगाल माहोनो बेदाफोर खौबो बिफां मा होनो दंफांनिफ्रायनो बानायनायखौ नुनो मोनो जेरै आबाद मावनायाव जोबोद गोनां जायो बेफोर बुस्थुखौ बाहायनायाव बिनि अनगायैबो जों बिफां- लाइफां होनोबा औवाया औवाफोराबो बिफां लाइफां बिफां लाइफांआवनो गोलैयो खोमा। मोदांलि नोंथां ना अ औवाजो जों मोनो ना बिदि जेनेबा ना हमनायाव बाहायनाय माखासे गोबां माबा बानायनायखौ नुनो मोनो जेरै जेखाइ खबबाय हेन खखा फल' बिदिखौ जों औवानिफ्रायनो बानायो जायो ना हमनायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों औवानिफ्राय मोनो औवानिफ्राय आरो गोबां मुवाफोर बानायनो हायो जेरै मा होनो ओंखाम संग्रानि बे ओंखाम संनाय खावनायनि बेलायावबो नाय बा जों सागं माहोनो सागं खादौ बेफोरखौ जों ओंखाम संनायनि ओंखाम संनायाव बाहायनाय नुयो जेरै औवाजों बानायनाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ। बेनि अनगायैबो औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जाय मा होनो समा जिउ खुंनायाव मा होनो माखासे माबाफोर बेसादफोर बाहायनायाव औवाया औवाजों बानायनाय माखासे मुवा बेसादफोर बाहायो जेरै मा होनो खादा मैगं खादाफ्राबो मा होनो बेफोरथ' इम्परटेन्ट आरो जेरै मा होनो ओंखाम संनायाव बाहायनायाव मैगं खादाफोरा मा होनो बेयो बिनि अनगायैबो माखासे माहोनो आरो जों जेरै दुमनायावबो जेरै औवाजोंनो दु दुमनाय औवाजोंनो मा होनो दर्जा बानायनाय जेरै बिनो बाननाय नुनो मोनो जेरै दारहा दुलि बेफोरखौ मा होनो वालबो बानायनाय नुनो मोनो आरो ना माहोनो जिउ खुंनायाव नांबाय थागौ माहोनो दोन माबानो थाखाय माहोनो औवाजोंनो मा होनो गोबां मुवाफोर बानाय माहोनो बानायनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि गिलास औवानिनो काप बानाय बेनि अनगायैबो मा माखासे साजायग्रा नुनो मोनो आरो औवा
औ
नोंथाङा मा बिनि औवानि सोमोन्दै आरो माबा मोनसे बुं बुंनो हागोन नामा जेनबा। नों मि
हागोन नोंथां हागोन ओरैनोथ' औ बिफां लाइफां बा औवा बेफोरजों जेनाखि बानायनाय बेफोर माने जोंनि सुबुंनि जिउ खुंनायाव गोबाङैनो गोबां मदद खालामबोगासिनो दं आरो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो नोंथां।
दा ओरैनथ' फां लाइफां होनोबा जों मिथिखागौ बिफां लाइफां आरो सुबुं बा मानसि बिफां लाइफांजों आरो सुबुंजों माने एंगारलायनो हायै मोनसे सोमोन्दो दंखायो आरो जेनेबा बिफां लाइ फांफोरा जेनेबा जोंनो साया होनायजों लोगोसे बिसोरो फिथाइ सामथाइ होयो फिथाइ सामथाइजों लोगोसे जेनाखि बिफांनि बिलाइ बिफांनि बिलाइफोरनिफ्रायबो जों गोबां जेनेबा मेडिसिन दिहुननायबो जों नुनो मोनो दा बेल' नङा बिफांनिफ्राय जों बा थामफोरबो मोननो हायो जेनेबा जोंनो गोनां जानाय जेनेबा ओ थाग्रा न' खालामनो थाखाय जोंनो बाथामनि गोनांथि जायो बा खोरखि खालामनाय बा दरजा खालामनाय बेफोरबायदिनो जेनाखि बिफां लाइफां बिसोरनि जेनाखि जोंनि सुबुंनि थाखाय गोनांथिखौ सुफुंनाया गोबाङैनो गोबां आरो दा बुंनो थाङोबा औवानि बेलायावबो गोबाङैनो बिदिनो जोंनि जेनाखि सुबुंनि जिउ खुंनाय बेवहाय माने गोबां मदद खालामनाय जों नुनो मोनो जेनेबा दानाय लुनायावनो होन बा बबेबा मोनसे गामि ओनसोलाव औवानि दालां खालामनाय बेफोरावबो जों औवा औवाजों दालां खालामनायखौ नुनो मोनो दा बेल' नङा जेनेबा दानाय लुनायनि बेलायाव जेनेबा गनसा बा गरखा बेफोरबादिखौ दानाय लुनायाव जों बाहायनाय नुनो मोनो सोर खि बेफोरबादि आरो जेनेबा दानाय लुनायाव औवानि बाहायनाया बेफोरनो दा बिनि अनगायैबो जेनेबा जोंनि जेनाखि गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोर बिथांमोनाथ' ओरैनो जेनेबा ना हमनो आखा फाखा दा बेवहाय माने औवाजों बिसोरो ना हमनो थाखाय बिदिनो औवाजों गोबां जेनेबा सेन बेफोरखौ बाथायनानै लायो आरो जेखाइ ख'बाइ बेफोरबादिखौ जों खालाम नानै जेनेबा ना हमनो थाखाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। दा बिफां लाइ फाङा जोंनो जेनाखि आ गोबां मदद होनायजों लोगोसे जेनेबा न' बा थायनायाव मदद होनायजों लोगोसे बिदिनो गोबाङै गोबां मदद होयो जेनेबा बिलाइनिफ्राय लानानै फिथाइ सामथायबो जों मोनजायो बिफांनिफ्राय।
दा बिफांनिफ्राय जोङो जेनेबा अक्सिजेनबो हायो सुबुं सुबुङाथ' अक्सिजेन नङाबा थांनानै थानो हाया नालाय जिब जुनादनि थाखाय बिफां लाइफांफ्रा अक्सेन होयो आरो जोंनो दा बेल' नङा जेनेबा बिफां लाइफांखौ जोङो बेफोरबादि मोननायनि अनगायैबो जेनेबा गायनानै बाग गानबो खालामनानै जोङो रांखान्थि जौगानायाव मदद मोननो हायो जेनेबा गोबां बिफां दं। जेनेबा रबार्ट बिफां बा माबा मोनसे मोजां मोजां बिफां बेफोरखौ गायनानै माने जों रां खान्थि जौगानायाव जोबोद मुलाम्फा लानो हायो आरो बिफां लाइफांनि गेजेरजों। दा नोंथांमोननि जायगायाव बेफोरबादिनो मोजां मोजां दंफां लाइफांफोर बागान दं नामा नोंथां बिदिनो गायनानै दोननाय?
उम आं नुनायावथ' मानो बिदिनो माखासे बिफां लाइफांफोरखौ गायनाय नुनो मोनदों जेरैहै सोर बाबा मानो गाम्बारि बागान सिगुन बागान बिदिनो माखासे गुबुन गुबुन बिफांनि बागान बानायनाय गावखौनो बिजनेस माबायाव सोनानै लानाय। जाहान्थे बिदि बिदिखौ नुनो मोनो जेरै औवा बागाननि बेलायावथ' गोबां समानो औवा बागान बानायनायखौ नुनो मोनो। बि सोर-सोर जेरै माहोनो बिजनेसाव मानो औवा बागान औवा बागानाव हाबनानै माने गावखौनो बिजनेस माबायाव सोनानै लानाय आरो गुबुन गुबुन माखासे गोबां मा होनो बिफां लाइफांफोरजों बिफां लाइफांफोर गायनानै मा होनो माखासे बिदि खामानिफ्राव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बिनि बेलायावबो मा होनो दानि मा होनो माबायाव बिफां लाइफांआबो माखासे गोबां बोथोरारि सोलायनायावबो गोबां हेफाजाब होयो जेरै बिफां लाइफां थायोब्ला माने नांगौ समावनो अखा हानाय‌ थि समाव मा होनो बोथोरजों लोगोसे गोबां मा होनो नाय मा होनो बेफोरजों बोथोरलाय बोथोर गोबां समाव बिदिनो बिफां लाइफां थायोब्ला नांगौथि टाइमाव अखा हानाय बिदिनो होनो बोथोरा मा होनो दिदोमैनो थानाय मो जांनो बेनि अनगायैबो माहोनो हा खुरखानायावबो गोबां हेफाजाब होयो बिफां लाइफांफ्रा। जाय रोदाया मा होनो हा सिंङाव थांनानै हाखौ हमथानानै लाखियो बेनि अनगायैबो बिफां लाइफां गायथाय गोबां बिथिंङैनो मोजां जायो जेरै जोंनि मा मोनो नांगौ जिउआव मोनफ्रोमबो मा होनो गामानियावनो हेफाजाब होयो जेरै जानायनि मा होनो थानायनिफ्राय लानानै मा होनो मानसिनो नांनाय हां लानाय आरो बिदिनो मा होनो बोथोराखौबो नोगोद हमथानानै लाखियो जेरै नांगौ टाइमाव अखा हानाय न' बेफोर बेलायाव गोबां हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनो आरो जों बिफां लाइफां गायोब्ला। उम नाथाय मा होनो गुबुन जायगाफ्राव नुयो जेनेबा बिफां लाइफां गैयि जायगाफ्राव मा होनो जाय मा होनो नांगौ टाइमाव अखा हानानै होआ गोबां बोथोरारि बोथोर सोलायनाय नुयो। बेयो जेरै बोथोर गैयैयावनो बारहुंखा बारबोलाबायनाय बेफोरनि बेलायाव नायोब्ला मा होनो बिफां लाइफां गैयिनि जाउनावनो बेफोरबायदि जानायखौ नुनो नुनो मोनो नुनो नो मोनो आस'लते नाथाय बिफां लाइफां गोनां बिदिखौबो मा होनो जायगा ओनसोलफ्राव बिदिनो बोथोर लायै बोथोरल' अखा हानाय नांगौ टाइमाव अखा हानाय बेफोरनि अनगायै मा होनो बार बारनाय फोरा नोगोद मोजाङैनो माबानाय मा होनो आरो बिफां लाइफां गायोब्ला बिफां लाइफांनि सायायाव जिरायनानै थानो हायो। गोजोनो बे बिनि बेलायावबो जोबोद मोजां बिफां लाइफांआ सुबुंनि थाखाय उम आरो बे मा होनो बिफां लाइफां गैयै सुबुं जायगाफ्राव मा होनो बिफां लाइफां गोनां थानाय जायगाफोरजों गोबां फाराग जायो जेरै दैनि आंखाल जानाय बिफां लाइफां गैयै जायगायाव बेफोरखौबो नुनो मोनो जेरै हाया खुरखानायनि जेंना बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बिफां लाइफां गैयि जायगायाव नाथाय बिफां लायफां गोनां जायगायाव बेफोरबायदि जेंनाखौ गोबां खमानो नुनो मोनो। ना नोंथां
नंगौ नोंथां नांगौ दा बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइ फांङा जोंनो ओ जेनाखि जोंनि थाग्रा न' बेयावबो गोबां जेनाखि बाथाम मोननो हायो बे फोरजों न' बाथायनो हायो बुंनो थाङोबा बेरेन्सि, खामफ्लाय, जिराय ग्रा बेफोरखौबो सियार बेफोरखौबो जों दंफांनिफ्राय बानायनो हायो आरो। जेनाखि जे दंफांनि जिरायग्रा बेफोर माने सुबुंनि देहानि थाखाय खहा गैया आरो दा आथिखालाव बुंनो थाङोबा जेनाखि आर्टिफिसियेल जेनेबा लक फ्राय बानायनाय बेफोरो मानि जोंनि देहानि थाखाय खहा गोनां आरो दा बिफां लाइफांनिफ्राय बानायनाय जेनाखि मुवा बेसाद बा सुबुंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो
उम
औ दा नोंथां होमबा जोंना समा फैयै फैयै जि मिनिट जाबायानो माथो।
उम होमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ नोंथां दे
उम दे